रमोनथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा समदअना।
औ नोंथां
औ बिब्ला नोंथांनि ओ गामिनि ओ गामियाव ओ जेनेबा आमथिसुवा फोरबोखौ माबायदि खुङो एबा माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां आमथिसुवा खौथ' जोङो बिदिनो आसाम नाङैनो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो। गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बे ओ। जोङो आमथिसुवाखौ फालिबोनाय जादों एबा मानिबोनाय फोथायबोनाय ओ नुनो मोनबोदों नङा होमबा जोङो बि बिदिनो ओ आखार दाननि बिदिनो स्नि सान थांनायनि उनाव जोङो ओ आ बिदिनो सानथाम जोङो आमथिसुवा नांनाय होननानै मिथिनाय जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो आमथिसुवा जोङो ओ हाबजेननाय सानखालि जोङो बिनिफ्रायनो जोङो ओ बिदिनो खोथिया फुनाय एबा माइ गायनाय हालेवनाय ओ आलि खुनाय बायदिफोरखौ जोङो ओ दोनथुमनाय जायो बिदिनो जोङो ओ। बिदि होननानै जोङो फरायनो मोननाय जायो जेब्ला जोङो बिदि जोङो खामानिखौ ओ हानि बिदि खामानिफोरखौ जोङो जावला जावस्रि एबा फुनाय गायनायफोरखौ जोङो मावबा बैसुमुथि आइआ जोंखौ दुखु मोनो एबा ओ सावफोर होयो होननानै जोङो मोनथिनो मोन। नाय जायो नंआ होमबा ओ बेखायनो जोंओ गासैबो मानिनानै ओ बेफोरखौ जोङो फालिबोयो जेब्ला बियो थाम ओ सान थांखांनायनि उनाव जोङो गामियाव जोङो थानफोराव जोङो बिदिनो रंजा बाजा ओ जोङो फिथाइ सामथाइ फलमल जोङो गासै जि फिथाइ जोङो खान्थाल थाइजौ जोङो बायदि बायदि। जोङो बेहाय बावहैनानै जोङो जायो नङा होमबा। ओ बि बिदिन सानखालि जोङो न'फोरखौ लिरस्रांनानै बिदिनो हि जोम रांनानै जोङो बाथो आलारि फाजोंनाय फोजोंनाय जायो ओ बिनि बिनि उनाव जोङो ओ बिदि थान थानफोराव जोङो
औ
बिदिनो जोङो फोरबोखौ खुंहैनाय जायो नङा
औ नोंगौ
गासै रायजो राजायजोफ्रावनो बिदिनो जोब जोब बिदिनो ओ गाबख'नानै जोङो ओ इसोरखौ गाबख'नानै जोङो बिदिनो
औ
गासैबो गोथार गोसो लानानै जों फुजिनाय जायो नङा होमबा ओ जोंओ सिसुवाखौ जोङो बिदि होननानैबो फोथायनाय जायो एबा मिथि
औ
जेब्ला जोङो बेखौ फोथायनो बिनिखौ जोङो बिदिनो जोङो माइफोरखौ जोङो बिदिनो आबाद जा जोङो जिबाबो जोङो खान्थाल थाइजौबाबो जोङो बिदिनो जोङो ग्रोम ग्रोम जोङो बोसोरै बोसोरै बिदिनो मोनजालांबाय थाथों होननानै जोङो बिदि साननानै जोङो फालिबोनाय होनाबो मिथिनो
औ नों गथां
नाथाय आथिखालाव जोङो गुबुन खायफा खायफा सुबुंफोरखौ जोङो गुबुन नुयो बिथांमोनखौ जोङो मानिनाय एबा फोथायनाय गैयै जोङो फोथायनाय गैयालासिनो जोङो अख्रा गोसोजों फालिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिथांमोना बिदिखौ जोङो बिथांमोना जेबो मुलाम्फा जाया होननानै जोङो बिथांमोनहा गौरबजों गोसोखौ लानानै दा गोसोखौ लानानै बिथांमोनहा गावनि खामानिखौल' गोसो होनानै बिदि जोङो हालेवनानै गायनाय जोङो नुनो मोनो बिदि जोङो फोथायलायनाय बिदि फोथायलायनाय थायो एबा गैयि नि थाखायनो बिथांमोना बिदि खालामनायनि थाखायनो जोङो माइफोराबो जोङो जानांगौ एबा नांगौ बायदि जोङो आबादफोरखौ जोङो मोनफुंनो हायो होनना बुंनाय जायो
औ मानोना बेयो औ माने आमथिसुवाया मोनसे सुवा नांनायसो नङा
औ नंगौ नोंथां नंगौ थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोङो गोबां बिदिनो नुनो मोनबोदों जोङो नांगौ बायदि जोङो खोथिया फोबाबो जोङो दैज्लां समबाबो जोङो बिदिनो दैखौ जोङो एबा जोङो अखाखौ जोङो नांगौ बायदि नो थाङा जेब्ला जोङो माइ गायो अ जो नांगौ मोन थाङा बिदिनो ज म जेनेन जो बिदिनो जोो फुख्रि एबा दैमाफोरनि जोसिं फोरजों जों सारनानै दानि दा बायदियाव जोङो दा सोलिबाय थानाय मुगाया बिदिनो जों सार ना गायनायखौो नुनो मोन नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथांथारि
दा बायदियाव बिदिनो सोलिगासिनो जेब्ला जोङो गायखाङो अब्ला जोङो स खोरजानो समबाबो जोङो नांगौ बायदि जोङो अखा मोनैनि थाखायनो गावसा हाया जोंनिया गावस्रालायनाय जायो नङा होमबा
जनांग थां
बिदि जोङो बैसो मुथि आइखौ जोङो बिदिनो सुवा सुथि जेबो जोङो गोथार गोसोजों मानिनानै सोलिनो थाखाय बिदि जायो होनना मिथिनाय जायो
औ नंगौ थारैनो
औ आमथिसुवा समावबो जोङो आइ खामायखा मा खौ जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा बा जोङो बेखौ औ जोङो गुवाहाटि नोगोर एबा गुवाहाटि ङ मिथिनो मोननाय जे जेब्ला जोंनिया आमथिसुवा नाङो अब्ला बे गेट एबा ओ जोंनि दरजाया बियो हारसिंनो बन्द' जाना थायो होनना‌ मोन थिनाय जायो ओ बेनि उनाव जोबोर लोब लोब थाङो जोंनि ओनसोल सोलनिबो एबा गुबुन हारिफोराबो सुबुंफोराबो थाङो बिदिनो लोब लोब ओ बिदिनो दो-दोरसोन खालामनो था
औ मानोना ओ बे मन्दिराव ओ थाङो होननायनि जाहोना बेनो जेन ओ बिदिनो बुङो मानसिफोरा बिदि गिदिर गिदिर मन्दिराव थांब्ला खेबसेल' थांना थानाङा बिदिनो खेबथाम गाहाम थांनांगौ होनना बुङो आरो नोंथां आं बेनिखायनो बेफोरखौ फोथायनानै जों सुबुं माहारिफोरा खेबथाम थांनो नाजायो आरो। औ थिग बेबादिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बाददिनो आमथिसुवाया जोंनि गामि एबा ओनसोलाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फालयो जोंनि गामियावबो जेनेबा आमथिसु वा होनब्लाथ' बिदि आमथिसुवआ माने बिदिनो सुवा नांनाय बायदि बेखौनो होनो।
औ
थिग बेबायदिनो जों बे आमथिसुवाब्ला जोंथ' बिदिनो माइ गायनो मोना खोथिया नुनो मोना हालेवनो मोना नङा होनबा
औ नंगौ
थिग बेबायबायदिनो बिदि ओ आमथिसुवाया बा जों माइ गाया जों हालेवाबो आरो। जेब्ला ओ बे आमथिसुवाया जेनेबा बाय खानथामनि उनाव जोङो जों न'खराव दोगारनाय जि बुङो नोंथां बे दोगारनायाव जोङो जि हि ओ हि न' स' गथाय लिरजोबो सि लथा गथाय सुजोबो नङा होमबा? बेफोरखौ सुखांनानै जों जेब्ला ओ आमथिसुवायाव जों फुजा होगोन जों दोगार जोबो गारखांनायनि उनाव जेब्ला जों बिदिनो दुगै लोमै जों न'नि आलारि बाथि जेन'बा आलारि बाथि लगायै जोंथ'वआ माने दुगै लोमै ओ जाखांनायनि उनावबो मानोना जोंनि ओ थानाव फुजा जायो बा बाथौ सलियाव गामियाव मानोना बेयो जोंनि रायजोनि खासे दौरियानो बिदिनो गामियाव दै सान्थि सारो आरो नोंथां माने सुवा ओ मोन नालाय बेनो दै सान्थि सारो जेब्ला दै सान्थि सारो अब्ला जोङो न'नि बाथौआव साथिल' गायो आरो नोंथां ओ बे दै सान्थि सार खांनायनि उनावसो जों न'खराव बिदि ओंखाम संनो जोङो अर जरायो आरो नङाबा जों बिदि ओंखामफोर सङा आरो आमथि सुवा बिदि माबायाव। बिदि दैसारागौमानि बिब्दिनो ओ बे ओ बाथौ थानसालियावनो जोंनि गामिनि मानसिफोरा जेनेबा गासिबो लोब लोब बेयावनो ओ फुजा होयो आरो। आमथिसुा बुंब्लाथ' बेनो थाइजौ खान्थाल बिदि फिथाइ सामथाय जानायनि दिनबो होनजायो नङा होनोमबा?
औ नंगौ नंगौ
ज' ज' जोंनि गामिनि ओ रायजो राजा बेयावनो थोगि अनु जानो थाङो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो ओ आमथि ओ सुवा ओ जोबनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा बिदि माइ जेनेबा खोथिया फुनाय हालेवनायाव जोबोद मु खुबखो खौ नुफिनो आरो नोंथां। माने जोंनिया बियो गोदोनिफ्रायनो नेम दंखायो जे बिदि आमथिसुवायाव हालेवनो मोना बिदिबा माइ गायनो मोना बेफोर नेमा गोदोनिफ्रायनो दोङो जोंनिथिं।
औ
औ थिग बेबायदिनो ओ जों मानिनानै ओ सोलियो आरो गोदोनिफ्रायनो। ओ बिनि ओ जोङो ओ आमथि सुवा ओ खायफाफोरा बिदिबो खालामो जा हालेवना थालांनाय दुब्लि एबा फोथार बेयाव आमथिसुवाबाबो खायसेखौ आं गायनायखौ नुयो आरो नोंथां माने हालेवना थाखानाय फोथारखौ। थिग बेबायनो जोंनि नखरनि सुबुंफोरा जोंखौ बिब्दि बुङो जे जेन'बा जोंनियावथ' बिदि जेनेबा बाक्सु एबा जोंनि गद्रेजफोराव जोंनिया हि फोर दोननाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ बे जोंनि न'खरफोरा बिदि बुङो आरो जोंखौ बिदि ओ जेन'बा गोदान गोदान हि जोम दिहुनबाय थानाङा जा जेराव दोङो बेयावनो थाथोंसै नङाब्ला बायहेराव एबा आलनाफोराव दोनबा जोंनिया सुवा नाङो बिदि बुङो आरो न'निफोरा। बिदिनो जोङो ओ मावग' हानाय नङा सुग' हानाय नङा होननानै बिदिनो जा हि जोम बायहेरायाव दिहुननाय दङो बिखौनो गान बिदि होननानै न'निफोरा बादा होयो आरो जोंखौ।
औ।
औ मानोना ओ हि जोम ओ फोरा जेन'बा बाराद्रायबा जोंनियाथ' समफोराबो जेनेबा थोस्लाबिया जायो नालाय होनाय समफोराव औ थिग बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो बे फोर नेम खान्थिया सोलिबोबाय थादों आरो। बिदिनो आमथिसुवा याव जोंनिया बिदि थाइजौ खान्थाल जानाया जानायनि नेमा थाखायो आरो बा थौ थानसालिफोराव जोंनिया न'खरावबो। थिग बेबायदिनो दाथ' थाइजौफोरा जोबस्रांनो हमबाय नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो बिदिनो बे थाइजौ खान्थालनि ओ होनाय नेमा दंथारो नालाय बेनिखायनो जोंनि ओ गामि फोराव बिदि थायजौफोर गैयाबाबो जों नेमखौ फालिनो थाखाय हाथाय एबा बाजारनिफ्राय बिदिनो थायनैसो थाइजौ लाबोनानै जोङो बिदिनो थुगिफोरखौ होयो आरो नोंथां।
औ।
अह ओ बिदिनो नोंथांनि गामिफोरावबो बिबदि थानसालियाव थुगि होयो नामा नोंथां आमथिसुवायाव बिदि?
औ औ होयो नोंथां उम बिदिनो जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ ओ फालिबोगासिनो एबा जोङो गारनो हा यि मोनसे फोरबो जों गासैनिबो ओ बियो मावलांनो गोनां बिबान नङा होनबा?
औ नंगौ।
जोंनि ओनसोलाव गासैबो बिनो ओ फालियो।
औ।
ओ नोंथांनि ओनसोलावबो ओ बिदि फालियो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बिब्दिनो फालिबोगासिनो आरो बेखौ ओ दाबो फालिदों आरो बेयो इयुनालासै बिदिनो ओ फालिलांबाय थागोन आरो बे खौ नोंथां। माने बिदि नेमफोरखौ जों जेनेबा बावगारनो हाया आरो। बे गोदोनिफ्रायनो जोंनिया बियो सरजाबफाना थानाय नालाय बे खौ माने फालिलांबाय थागोन आरो देनांलासै। औ बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों आमथिसुवानि बागै ओ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।
औ।